हेल'
औ नोंथां हेलौ औ खोनादोंना औ खोनादोंना दों नोंथां। औ
नोंथाङा खोनाबाय दा?
औ-औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामगासिनो दङ?
औ आं ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
औ दङ आंबो ओरैनो जिरायनानै। अ नोंथाङा दा साननैसोआ दाथ' गोलोम बोथोरनि बन्द' नङा होमब्ला नोंथां जेरावबो स्कुल कलेज गासिबो बन्द' मा खालामगासिनो दङ नोंथां? नोंथांङा दा ओरैनो न'आव थानानै
औ आंथ' ओरैनो जेबो खालामाखै न'नि खामानिखौनो एसे एनै मावनानै दंथ'यो आरो ना आं थां बाहेरनि खामानि जेबो गैया।
औ-औ
बिदिनो जानाय लोंनायानोसै।
औ-औ जानाय लोंनाय औ अब्ला आङो नोंथांनिसिम कल हरनायनि गुबै जाहोना बेनोमोनदि आं नोंथांनाव एसे जोङो आसार जायो नङा होमब्ला नोंथां ओंखामजों
औ-औ नोंथां।
बेखौहाय जोङो बे आसारखौहाय मा मा जिनिसजोंहाय जोङो आसार बानायनो हायो आरो मा बोरैहाय बानायनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानैसो आङो नोंथांनिसिम कल हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम दङब्ला रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा ओरैनो दंथ'यो बर्थमान।
औ-औ अ
औ आंथ' बिदि
अब्ला नोंथाङा बुंसाय मा माजों जोङो आसार बानायनो हायो? गिबियावनो आं बुंहोसै जेनेबा थाइजौनिथ' जोङो आसार बानायनो हायो। जलफायनि जोङो आसार बानायनो हायो बेनि अनगायैबो मा-मा जों आसार बानायनो हायो नोंथाङा फोरमायनानै होदो?
ओ जों आसार होनोबोबाथाय जोङो जिखुनु ओ गोखै फिथाइ जोंनो बानायनो हायो आरोना नोंथां।
औ-औ
जेनेबा करजिनिबो हायो।
औ
गारजि ओ आंथ' एसां इदि आसार बानायफेराखै जिखुनु आङो जि जि मिथिनायाव जि खोनानायाव बेखौ एसे बुंनोसै। जोङो बिदिनो औ थाइजौनि बानायो आरो कारजिनि बा नायो ओमफ्राय जलफायनि बानायो ओमफ्राय
औ।
ओ आमलाय आमलाय फिथाइ दंना बेनिखौ बानायो होननानै आं मिथि मिथिनो मोनदो आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ।
बेखौहाय औ माबोरैहाय बानायो?
ओ माबोरैहाय बानायो होनबाथाय आंबो गुबुननिफ्रायसो जेनेबा मिथिना मोनदों आङो जेनेबा प्रेक्टिकेलि निजा बान बानायाखै आरो ना बानाय
औ औ औ बेबो गावबा गावनि गोसोसो आरोना नों नोंथां गावबा गाव आदब नोङो बेवहाय मा मा होनो गोसो होनो हायो नङा होमब्ला खायफाया ओरैनो सिमपोलैनो थाव आरो बानलुजोंल' होनानै बानायनानै दोनो आरो खायफाया ओ जायफोराहा बांसिन गोथाव जानो लुबैयो बेफोरहाय गासैखौबो हो फाजोबनायखौ आंबो नुनो मोनो न नोंथां जिरा मस्ला जाखिनि दङ औ दे नोंथां नोंथांङा बुंदों अब्ला मिथिनायखिनिखौ।
आङो जेनेबा थाइजौनिखौनो एसे बुंना होनोसै।
औ औ।
ओ थायजौखौ जोङो गिबियावनो ओ सिङाव जे बिजलो थायो बे बिजलो रायि सायावनो जों जेनेबा ओ हानना लानांगोन आरोना फिथाइखौ एसे गोरलै गोरलैखौनो बिजलो रायै नायनानै ओ बिदिनो हाननानै जेनेबा जों मो मोजाङै ओ गथायावनो सुग्रोखानानै लाबाय
औ।
ओ ओमफ्राय आरो जेनेबा ओ सुखांनानै ओमफ्राय जों दानखावबाय आरो ना दानखावनानै
औ।
ओ फिथाइ दानखावनानै जेनेबा ओ बिजलोखौ जों गारबाय।
औ।
ओमफ्राय आरो जेनेबा नोङो जेसां नोंनि जेसां जेनेबा गोदो फिसा नांगौ बेखौ नायनानै नोङो जागोन
औ औ औ जों बेखौ मिहि मिहि खालामनानैबो सुर सुरखिनानैबो खालामनो हायो आरोना नोंथां औ
औ गाव गावबा गाव जेनेबा बेलेग बेलेग बिदि थायो।
औ औ।
ओमफ्राय बिदिनो जेनबा दानना लानानै जेनबा इसे सान्दुंआव फोरानो
औ।
औ फोराननानै आरो फोरानदबनानै ओमफ्राय बाहाय जेनेबा लथ्रायहांनाय बायदि जाबाथाय
औ।
ओ जेनेबा जोङो रं संख्रि बेफोरखौ होनांगौ आरोना
औ।
मोजाङै होनानै गलायनानै ओमफाय खोबनानै दोननांगौ औ खोबनानै दोननानै ओमफाय जेनबा संख्रि होबाथाय जेनबा थाइजौआव जेसेबां दै थायो बे दैया गयो आरो ना नो ओंखारजोबो ओमफाय बेखौबो आरो फोरानफिनो दे जेनबा रं संख्रि होखांनानै दै गखांनायनि उनाव बेखौ फोरानफिनो आरोना।
औ
आंनि नुनाय आंनि नुनायाव बिदि नुदो उम। फाय ओ फोरानखांनानै आरो जेनबा ओ दाबोरबा मायबा मोनसेयाव लाना लाफिनबाय जेनबा रान दानबाथाय ओमफाय लाफैनानै जेनबा फारसेखिजाय नोङो जेनेबा थावखौ फुदुंखाबाय खायसेया गोथाङैबो होयो ओमफाय खायसेया फुदुंनानैबो आरोना
औ
बिदिनो थावखौ फुदुंबाय ओमफाय ओ आरो जेनबा- जेनबा साराय ओ गोरानाव ओ बिदिनो जिरा ओ ओ धो-धोन-धोनदा बेगर बेफोरखौ जेनबा जि-जि होयो बेफोरखौ एवनानै लानांगौ औ नानै आरो ओ ग्राइन्द खामनांगौ।
औ
फालु-फालुफोरखौ-फालुफोरखौ खायसेया ग्राइन्द खामा आरोना गथा ग' थायैनो जेनबा हाखावनानै ऐ इ होयो आरोना।
औ औ
ग्राइन खामनानै ओमफाय बिदिनो ओ मस्लाफोरखौ मिक्स खामै-खामै थावफोरखौ मिक्स खामै-खामै ओ होबाय आरोना मस्ला मोजां नांजासे मिक्स खामबाय थाबाय
औ
ओ खायसेया जेनबा थावखौ गोबाङैनो होयो आरो ओमफाय खायसेया जो ओ नो जेनबा मस्ला-मस्लाया नांनो आन्था सिथाबनो आन्था बिदिल' होयो आरोना
औ
फाय इदिनो मसलाफोरखौ खानानै जेनबा ग्लासनि थेमायाव सोनानै दोन-दोनो।
औ
ओ मोजाङै जेनबा सान्दुंआव दिहुनना होबाय थाबानो मोजाङै जाजायो भिनेगार होलायाबाबो।
औ औ
बिखिनि प्रसेसखौ आं मिथिना मोनदो आरोना नोंथां।
औ औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायदो जेनबा नोंथाङा माबोरै बानायो बेफोरखौ।
औ जागोन नोंथां आंनि मिथिनायावथ' गोबां गोखै जिनिस ल' नङा नोंथां गोबां बुसथु खौनो जोङो आसार खालामनो हायो आं गिबियावनो बुंग्रोनोसै जेनेबा जोङो अमा बेदरनिबो आसार खामनो हायो। बयलारनिबो खालामनो हायो एबा दाउ बेदरनिबो जोङो आसार खालामनानै दोननो हायो नङा होमब्ला नों थां
औ औ हायो।
ना गोराननिबो जोङो आसार खालामनानै दोननो हायो। आरो बिदिनो जोङो बैग्रि आसार खालामनो हायो। थाइगिरनिबो आसार खालामनो हायो। आरो औवा मेवाइ जि होनो औवा गाजा बेखौबो जोङो आसार खालामनो हायो। बेफोरखौहाय जोङो जेनेबा अइ ओन मा होनो बे औवा गाजानि आसारखौ ना जोङो जेब्ला अमा बेदर खौ रुनानै जागोन
औ।
थाङाथ' रुनानैबो माने रुनानैबो जानो हायो जोङो नङा होमब्ला नों थां। बे रुनानैहाय ओ बेखौ औवा गाजाजों रुनानै जाबा जोबोर टेस्टि जायो आरोना नोंथां। बेफोरबायदि जानो हायो जोङो औवा मेवाइखौ। आरो बिदिनो जोङो अनला नोंथाङा जुदि अनलाखौ खारै जानो गोसो गैयाब्ला एबा ओ गोखै मिखि जानो गोसोब्ला जोङो बे औवानि गाजाखौबो जोङो बे अन लाजों होफानानै जानो हायो आरो। बिराद गोथा थाव मोदोमो बिराद गोथाव जायो आरो।
औ जाफेरना मोनदो नोंथां।
औ औ बिदिनो जोङो ओ खान्थालनिबो आस सार बानायनानै दोननो हायो नोंथां। बेबो एसे बेदरजोंनो एखेफ्राम जायो आरो औ। नोंथाङा खोनाफेरबाय दा खान्थालदो खोनाफेरबाय दा खान्थालनि आसार?
ओ आंथ' बिदि खोनाफेराखै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? जेनेबा खान नि आसारखौ माबो
औ बिदिनो एखे ओ जा गुबुन आसारफोरखौ बोरै जेरैबायदिहाय खालामो बेनि प्रसेस थाबो बिदिनो एखेनो ओ गिबियावनो जों बेखौ खान्थालखौ जोंहाथ' राबा बियो जेबो जोङो ओ बानायनो हाया नङा होमब्ला नोंथां। जेब्ला बियो गोरलै जागोन ना मुसिहांगोन ओइजेनि ख'या टाइमाव जोङो बेखौ ओंख्रि जायो।
अ अ।
बे टाइमावनो जोङो बेखौ आसार खालामनानै दोननो हायो आरो बेखौबो।
ओ ओ।
ओ गिबियावनो जेरैहाय बेनि बिगुर खौ दानख्लानानै गार'बाय जोङो सुखौ। जोंथ' बेखौ बिगुरै लाबैजानो हायाना नोंथां। बेनि थाखायनो जोङो बिगुरखौ गारब ओ दानख्लानानै गारबाय एबा लेमबाय ओमफ्राय जोङो बेखौ आरामसे दानखावनानै सिथा सि बा फिसा फिसा थुख्रा हानानै लाबाय। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ आरामसे दैयावहाय एसे दै दुंब्रुदजोंबो जोङो माबा जायो सुजायो। बेनि उनावहाय जोङो दसे समनि थाखाय बेखौ बइल खामग्रोना लानांगौ आरो ना नोंथां। अब्लाना बियो गुरै जायो।
औ।
बेनि थाखायनो जों बेखौ बयल खालामनानै लाबाय। ओ बेनि उनावहाय दै खौ सर'नो थाखाय जोङो एसे ओ मोनसे दै सर'नाय माबायावहाय खिरखा एबा सानाद्रियावहाय जोङो बेखौ दोनबाय।
औ।
बेनि उनावहाय जेरै बायद गुबुन आसारफोरावहाय बुंदोंमोन नङा होमब्ला हालद दि संख्रि बेफोरबायदि होनांगौ होननानै थि बेफोरबायदिनो बेयावबो इसेब्ला बे इसे रानद'बो अब्ला हालदि आरो संख्रिखौ एसे लगायना होनानै बेखौबो दसे समनि थाखाय खोबनानै दोनजायो खोबनानै दोनाब्लाबो सान्दुुङाव दोनजायो आरो एसे फोरानद'बनानै
औ
बेनि उनावहाय जोङो बेयाव होनो थाखाय ओ थावखौ फुदुंना लाबाय
औ
रो बेनि उनावहाय जोंहा मा होनो मस्ला मस्लि जाया होवाब्लाथ' जोंहा बारा बांद्राय थावनायखौ मोना नालाय बेनि उन बेनि थाखायनो जोङो मा नांगौखिनि जा मस्ला मस्लि दङ जाब्रा मस्ला ओ जिरा गरम मस्ला स्ला सेवा बेसर गासिखौबो जोङो इसे इसे होनानै बेखौ ड्राय र'स्ट होनो ना इसे गोरानै जोङो एवनानै लानांगौ आरो थाव साव होवालासिनो
औ औ
उनाव एसे एवदबना लानानै जोङो ग्राइन्ड खालामनांगौ ग्राइन्ड खालामनानै बेखौ होजायो आरो
औ
औ बेनि उनावहाय जोङो बानलु होनांगौ बानलुखौबो जोङो देनानैबो होजायो देया लासिनोबो हो होजायो गथायैनो आरो नङाब्ला फाय जों बेयावहाय लोगोसेनो बानलु बानलु राजा होननानै बुङो ना बेखौहाय सोनानै दोनजायो गथा गथायैनो आरो एक्सट्रायैबो जोङो बानलु राजानिबो आसार खालामनानै दोननो हायो
औ
आरो उम आरो गुबुन आसारजोंबो जोङो लोगोसे जयैनो सोनानै दोनजाब नो हायो बे बफोरबायदिनो नोंनि गोसो आरो नोङो बानलु फिसाखौ होनो ना बानलु राजाखौ फसंनानै होनो एबा नोङो बानलु गोरानखौबो होजायो थिख बेफोरबादि निम नोंनि नांगौ मथे नोङो होजायो आरो नों बानलु गोसा जानो ना औ बेफोरबायदिनो जोङो देनानै बेखौ गलायनांगौ गलायनानै आरो थाव खौबो मोजाङै फुदुंनानै लानांगौ बेनि उनावहाय जोङो ओ ग्लासनि बयामावहाय थेमायावहाय जोङो बेखौ गुबुन आसारफोरखौ जेरैहाय सोनानै दोनो बेफोरबायदि सोनानै दोननांगौ आरो
औ
बिदिनो नोंथाङाबो बुंखाबाय भिनिगार होलायाबाबो जायो सानदुङाव जेब्ला सम दसे दसे समनि थाखायब्लाबो दिहुननानै दोनोब्ला जोंहा बेयो मो जाङैनो थायो बुख्रा खानायनि चान्स थाया जेब्ला खि जेब्लानोखि जोंहा सानदुं